हेलौ
हेलौ नोंथां खोनादों ना? औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो हरदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ जागोन नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांनि गामि एबा ओनसोलाव अनला खारै एबा सबाइखौ सबाइजों साम'जों माबायदि सो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
औ आगोन नोंथां
औ
जोंनि गामि ओनसोल बिदि गोजान दाब दाब जायगायाव थानाय बर'फोराबो गासैबो जाखायो अनला खारैखो ओ बुहुमनाङैनो ओ बर'नि मैगं अनला खारैया जोबोर खद थाना गोथाव ओंख्रि ओ बेखौथ' बयबो मिथ मिथिखागो ओ अनला ओंख्रि खौ गोबां गोबां रोखोम जायो बेदर फोरजोंबो जायो बिदिनो बायदिसिना मैगं थाइगं ओ खाबथिंनायफोर होदलानाबो जाजायो
औ नंगौ नोंथां
अनदाजों दाउजों बांसिन ओ खुहाबथावना खोनायो नङा होम बा मोजांबो खोनायो अमाजोंबो जायो बेखौ ओ अनला ओंख्रि संनो संनोबा जोंनो मा नांगौ अनला खो जोङो ओ अनला ओंख्रि संनो थाख खाय जोङो माइरंखौ ओ मोनसे आइजेंआव दैजों सोमना दोनथ'नांगौ गुरै जानायनि थाख बियो जेब्लासिम ओ गोबौ दोनहाबना बियो गुरै जाबा अब्ला बेखौ मोनसे आइजेंआव बेखौ लखबनानै बिनि दै दैखौ जोङो फोस्रा नानै बेखौ फोराननाय जायो बेनि उनाव बेखौ दिंखि एबा उलाराव सौनाय जायो जौखांनायनि उनाव ओ अरखौ जरायनान जोङो अर खौ जरायनानै बिदिस सारायाव दै गुदुंजों सारायाव फुदुंनाय जायो जेब्ला बियो गोदौवो अब्ला ओ बि अनला अनला देना लानायखौ जोङो आखाइजों साबस्रिना होयो। फ्रि फ्रि सास्रिना होनायनि ओ बियो जेब्ला गोदौवो अ ब्ला बेयाव खारै होनाय जायो खारै नङाबा अनला ओंख्रिया जाया।
औ।
खारै होना संनायखौ जों नुनो मोन नुनो मोनो ओ बेनि उनाव फालौ ओ गंगार धोन्दिया बिदिनो धोन्दिया हाइजें बिलाइ होनाय बिनि ओ गोदोनिफ्रायनो जोङो ओ रं बिदि मस्ला मस्लि होनायखौ जों नुनो मोनबुवाखै। अनला ओंख्रियाव। बिदिनो बायदिसिना बेदर आरि ओ होदलानोबा बेयाव एव फ्रामनानै ओ लासाव होनाय जायो।
औ अ नोंथां नोंथालाङा न'आ ओ नङाब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ बेदरजोंल' जायो ना माबाफोर मैगंफोरजों जायो नोंथाङा एसे
औ जायो ओ अनद्ला ओंख्रिखौ गोबां ओंख्रिजों संना जाबोयो आगोलनिफ्रायनो आ बैवो आजौमोननि समनि ओ गाम बारि बिबारजोंबो जानाय नुयो। गाम्बारि बिबारजों अनला ओ आरो सेवालि बिबारजों अन ला ओ बासिगि बिबारजों अनला
अ।
बिदिनो गोबां रोखोमनि थाइगिरजोंबो ओ मोखै जानाय नुयो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ आलुफोरजोंबो होनानै जाजायो। रोखोमनि ओ होनानै जाजायो।
औ
नोंथांनि ओनसोलावबो बिदि जायो नामा नोंथां?
औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि गामि एबा ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जायो नोंथां। जोंनो गिबियाव अनला ओंख्रि जानो थाखाय जोंनो गिबियाव ओ माइरं नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां? ओ जों बि माइरंखौ ओ गोबां बिबांनि लाया जों खम बिबांनिसो लायो नङा ओम्बा नों
औ नोंगौ नोंथां।
जों बे माइरंखौ लानानै जों बिदिनो मोनसे आइजेंआव जों दै होनानै बेयाव एसे सोमना दोनो। थिग बेबायदिनो माइरंआ इसे रुयोब्ला जों बे माइरंखौ बोखांनानै जों माया मोनसे आइजेंआव एसे दै सोर'नायनि थाखाय दोनथ'यो नङा होमबा नों थां?
गौ नोंथां।
थिग बेबिदिनो जेब्ला बे दैया रानो जों बेखौ ओ थबसि नङाब्ला बिदिनो दिंखि नङाबा मेचिनफोराव ओ जों देयो।
औ
थिग बेबेदिनो जों अनला ओंख्रि संनो थाखाय जों गिबियावनो ओ सारायाव जों दै होनानै ओ जों बे दैखौ जोङो ओ गोदौहोग्रोयो नङा होमबा नों थां ओ गोदौ होनानै बे देना ओ दोनाय अन गुन्दैखौ जोङो होयो। मानोना बे अय-अन गुन्दैखौ खेबसेयैनि लागायनो होयोब्ला बेयो गथा गथा जायो नङा ओमबा नों थां? बिनिखायनो जों बे अन गुन्दै खौ जोङो बिदिनो ओ एसे एसे सारै सारै होयो आरो नोंथां। ओ थिग बेबिदिनो जोङो ओ नोंगौ ओ बिबांनि जों खारैखौ होयो। बे अनला ओंख्रियाव आरो अनला ओंख्रियाव जेनेबा ओ दाउ बेदर जि बेदर ओ जों होयो बेखौ जोङो एवफ्रामनानै होयो आरो नोंथां। थिग बेबादिनो बे अनला ओं ख्रियाव नोंथाङा जा मस्ला होयो नामा ओ होयो जेनेबा बिदिनो गंगार दोन्दिया बेफोरखोबो होयो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ जों बेदरजोंल' जाया जों बिदिनो ओम मुला ओ गुथिदोंबो जायो आरो बि दिनो ओ गासै बिबार बिदिनो आलु ओ बिदि बायदि बायदिजों जायो आरो नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला बा ओंख्रिखौ जोंनि ओ बर'फोरा मोनसे ओ फोरबोफोरावबो फालियो। बिब्दिनो जोंनिया बे ओह हाबाफोराव जायखौ बुङो जोंनिया हाथा हुरनाय नङा होनबा नों थां औ बे हाथा खुरनाय। जोंनिया हिन्जाव गोदान एबा ओह खैना गोदानखौ जों अनला ओंख्रि ओह संनो होनाय नेमदों आरो नोंथां जोंना बर'फोरनिया। आरो बिब्दिनो जोंनिया जेब्ला आगोन ओह माखो फुजाफोरावबो जोंनिया बिदिनो माइरं गोरलैनि फुजा होनायावबो नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ बिदि फोरबोफोराव बाहायफेरबाय नामा नोंथां?
औ नोंथां। ओह बाहायनायखौ जोङो आगोलनिफ्रायनो दासिमबो नुनो मोनगासिनो बिदि बर'नि फोरबो जेखियानो जा हाबाबा बो ओह बर'नि हाबाफोरावबो बेखौ अनला ओंख्रिखौ संना होनायखौ जों नुनो मोनखाथारो। जुलि जुलि जाबाबो जोङो बेखौ संनो मोनखाथारो आसारखान्थियाव थानाय बायदि। बे नेमा दासिमबो सोलिगासिनो नोंथां।
औ नंगौ। नोंथाङा ओ सबायजों साम'खौ ओ माबायदि सङो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ सबायजों साम' होनोबा ओ साम'आ ओह गुसुं गोलाव बिनि दोङो साम' लेंग्रि साम' थुमफ्रु ओह मोननैखौबो ओ जाजायो ओ बेखौ लाना फैनानै जोङो सायनानै ओ बेनि गालखाब खौ जों गारनानै ओ बिनि ओ लान्जिखौ जों दानस'ना लानांगौ गुसुं गुसुं खामना नङाबा बियो सोबबा गवा बेखौ औ सबाइखौ न' बाय न'नि सबाय ओ न'नि सबाइ सबाइ गायनायबा बेखौ ओ जोङो एवनानै लानानै ओ साम'आ दैयाव थानाय ओ मुव नालाय बियो गाज्रि आइरन नांना थायो सुखाङो अब्ला बेखौ साराय गुुआव थाव होनानै
औ
जेब्लासिम अफ्रानो जों मोनसे आइजेंआव दोननानै बे सबायखौ जोङो ओ दैजों सबायजों जोङो ओ होखायो होनानै जे ओ खारै होखांनानै फालौव संख्रै ओ दोन्दिया उनु
औ नंगौ औ नंगौ
नोंथांनि ओनसोलावबो बिदि जायो नामा एखे रोखोमैनि जायो नामा नों
औ नोंथाङा बुंनाय बायदि नो जोंनि गामि ओ न'खरफोराव नङाबा गामि ओनसोलाव बिब्दिनो जायो नोंथां। जोंनो गिबियाव सामुखौ ओ दो सबाय संनोथाय जों गिबियाव सामुखौ जेनेबा बिदिनो दैमा जेनेबा हाख दंगफोरनिफ्राय नङाब्ला बायनानैबो जों लांङो जायो नङा ओमबा नों थां जों गिबियावनो सामुखौ संनो थाखाय जों गिबियावनो सामुआवथ गोबां मैला थायो नङा ओमबा नोंथां? औ बे मैलाखौ जों खारहोनो थाखाय जोंङो बिदिनो हरसे नङा बा हर नै जों बिबदिनो दैयाव सोमना दोनो आरो नोंथां।
औ नोंगौ
औ जेब्ला संगोन अब्लानिया जों सामुखौ मोजाङै हुखनानै लायो हुखनानै लाखांनायनि उनाव जों बिब्दिनो सामनि जोंङो बिदि धाखोनखौ गारो आरो बे सामुनि उनथिंजायजों खि थुखै जोंङो दान ओ दानो नङा ओमबा‌‌ नों दथां। थिग बेबायदिनो सामखौ जोंङो सामनि मोदोमखौ एव खनानै जोंङो एवनाबो जाजायो थिग बायदिनो जों सामनि मोदोमखौ ए खआ लासेनो जों बिदिनो सामनि ओ सामु ओ सफ्लाजोंबो जों सामखौ ओ सोबना जाजायो आरो ओ थिग बेबायदिनो जों ओ सामजों सबायखौ संनो थाखाय जों सामखौ एवफ्रामना लाग्रो ग्रोयो नङा ओमबा नों थां? थिग बेबायदिनो जोंङो सबायखौ दै ओ दैयाव जेनेबा सारायाव होनानै जों बे सबायखौ ओ गोदौ होग्रोयो गोदौ होनानै जों जेनेबा ओ बेयाव खारै होयो खारै होखांनानै जेब्ला रुयो अब्लानिया जोंङो ओ पाक रास मारिना होनानै जों बेयाव एवफ्रामना दोननाय सामुखौ होयो आरो नों थां। दा थिग बेबायदिनो बेयाव होनाय जा ओ गंगार धुनदिया बिदिनो फालौ देना दोननाय बेफोरखौ जों होनानै उनाव जोंनिया ओ खारैफोर खौ जों ओ खारै संख्रैफोरखौ जों नांदो ना खै बेफोर खौ साखिनानै जोंना सबाय ओंख्रि ख्रैखौ संनाय जायो आरो बि बिदिनो नोंथां। ओ नोंथांमोननि ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बिब्दिनो ओ नोंथांमोननि ओनसोल एबा गामियाव बिब्दिनो सबायाइखौ बे सामजोंल जाजायो ना नोंथां ना गुबुन गुबुन माफोर मैगंफोरदों जाजायो नोंथां?
जाया स सबाया गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ ओंदै फोरदोजाजायो होदेरनानै जाजायो खहाबथारना थेवबो जों बेखौ अमा अमा बेदरजोंबो जानाय जायो दाउजों बिदिनो ना गोरानजों नाजों खांख्राइजों होनानै जाबाय नायखौ जों नुनो मोनो
गनगौ
गुबुन गुबुन रोखोमनि ओंख्रि होनानै संना जानायखौ जों नुनो मोनो
औ नोंथां बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाना फैबाय नङा होमब्ला नोंथां
गौ नोंथां
औ नोंथांजों अनला ओंख्रि आरो सबाय ओंख्रिनि बागै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो जोबोर गोजोननाय थाबाय
औ दे बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै